हेलौ खोनादों ना नोंथाङा। औ नोंथां। ओ जों आयदानि सायाव मा आयदानि सायाव सावरायनो नोंथां नोंथाङा आयदाखौ ओ लादों ना
आयदाया दाउ अमानि फिनायनि सायावबो सावरायजागोन नोंथां।
औ जायो जायो नोंथां।
ओं।
औ दाउ अमा फिनाय होनोबाथ' नोंथां जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जोङो ओ बर' गामि ओनसोलाव बा गुबुन जायगायाव जों गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा फिनानै। रायजो खुंबोनायखौ नुबोखादों नङा होमबा।
नंगौ नंगौ।
ओ‌ गोदोनि समाव ओ अमाफोरखौ फियोब्ला जोङो जों दानि बायदि दानि आथिखालनि बायदि जों फार्म बानायनानै गन्द्रा बानायनानै फिसियामोन नङा‌ होमबा। थां जों जों गोदोनि सम समाव नुबोनाय अमा फिसिनाया जाहैबाय जोङो ओम बारि खना बबेबा गय फिफांनि सिङाव बबेबा फिफांनि सिङाव बेबायदि जायगायावसो खानानै जोङो अमाखौ फिबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां। ओ आरो जों अमा फिसिनाया जों गामियाव जेनेबा ओ बर' गामियाव न'खरफ्रोमबो। मासे खरैबाबो अमा थायोमोन गोदोनि समाव नङा होमबा नोंथां औ। दा गोदोनि दिनाव अमा फिसिनायाव ओ जाय न'खरहा अमा बिमा लायो ओ बिसोरहा माने अमा फिसा खालामनानै अमा फिसाखौ फाननानै माने बेजोंनो न'खर सोलि न'खर सोलिनो थाखाय ओ रांखावरियाव गोबां मदद मोनबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां ओ जों गोदोनि फ्रायनो नुबोनाय बै अमा दाउ हांसो बोरमा बायदि बायदि फिनानै माने न'खराव गोनां जानाय ओ ओ न'खराव गोनां जानाय फिसाज्ला फिसाजो बायदिफोरनो जेनेबा नों थाखा फैसानि गो नांथि जायोब्ला नांब्रगौ जायोबा होमबा जोङो फानब्रब नानै माने थाखा फैसायाव माने रां अनसुंथाइ मोननायखौ जों नुबोदों आरो
ओम नंगौ
औ औ दाथ' ओ गोदोनि समाव अमाखौ ओ अमानि बेसेनाबो गोदोनि समाव बारा नङामोन नङा होमबा नोंथां ओ नाथाय जों दा आथिखाल समाव गोबां बांनायखौ नुनो मोनबाय ओ उम आरो गोदोनि समाव बयहा बय ओ बयहाबो न'खरफ्रामबो माने दाउ फिसिनायखौ जों नुनो मोनोमोन नङा होमबा नोंथां औ औ बयहाबो दाउ फिसियोमोन आरो गोदोनि दिनाव ओ दानि ओ मुगानि जेनेबा ब्यलार फार्म खालामनाय ब्यलारनि दाउ फिसिनाय बेखौ जों गोदो सम आव नुवामोन नङा होमबा नोंथां गोदोनि समाव खालि जोङो लकेल दाउ जेरै- जों न'नि दाउ होनो बे न'नि दाउखौल' जों फिनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ओम गोदोनि समाव बिदि न'नि दाउनि दाउदैनि बेसेनाबो बारा दाम नङामोन नङा होमबा नोंथां? आजिखालि बेफोरनि दाउदैनि दामाबो गोबां बारा जाबाय। औ औ दा गोदोनि समाव ओ बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनानै गोबां राङारि अनसुंथाइ आरो न'ख खर सोलिबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां दा औ नोंथ नोंथांमोननियाव गोदोनिफ्राय माबायदि रोखोमनि ओ अमा आरो दाउखौ फिबोयोमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
गोदो गोदो नों नोंहा बुंलांनाय बायदियानो दा गोदो बांसिनानो लकेल दाउ फियोमोन ओम फ्राय हांसोखौ हांसोखौबो एसे फियोमोन आर
औ हांसोबो फियोमोन औ
हांसो फियोमोन आम फाय दाउ बयलारा एसे इदि फियामोन आरो।
उम उम ओरैनोथ' जोंथ' गामि ओनसोल सोलनि जाहैबाय नालाय जोङो गोदोनि समनिफ्रायबो जोङो माने उन्दै समाव जों देरफुनाय समाव जों दाउ बयलार फार्म बाव दाउ बयलार फिनायखौनो जों नुफेराखैमोन आरो नोंथां।
औ नुफेराखैमोन आरो ओ दाउ कयलार कयलारखौबो दा माफा मानै फिनाय नुनो मोनो। ल-लकेल दाउनो गहोनानै औ आरो दाउनि दामफोराबो दा बारायबोबाय
नंगौ नोंथां।
ओम आगोल खममोन आरो
औ
दा आथिखालाव बांसिनानो न'आवनो मुस्रि सोमथेनानै बारियाव माने लकेल दाउखौ फिसिनाय बा सोरबा गग्रा फिनानै जोबनानै दोननाय बेयावनो माइरं दै होनानै दाउखौ माने फिबोनायखौ जों दा आथिखालाव नुबोनो मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां औ
आरो हांसो हांसोनि बेलायावबो दा हांसोखौ न'आवनो बुरजाफिना नै फुख्रियावनो हगारना होनानैखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
आरो हांसो मासेयाव दा बाजौ रां गोलैयोना नोंथां
औ औ औ बिदिनो जाबाय नोंथां नाथाय गोदोनि समाव राङा बो ओ बेसेनाबो खम्मोन दाव अमा जिखु खुनु बोरमा होन जायखिजाया गोदोनि दिनाव खममोन आरोना नोंथां
औ नांगौ
औ दा आं गोदो ओरैबायदि नुबोदों नोंथां ओ गोदो हांसो फिसियोब्ला माने हांसो बिमाया दाउदैखौ गनो रोङामोन होननानै आं गोदो खोनाबोदोंमोन आरो आरो हांसोनि दाउदै खौ गोदोनि समाव आंनि नु बोनायाव आरो नोंथां माने हांसो दावदैखौ न'आव दाउ बिमा दङब्ला दाउ गनाय दङब्ला हा हांसो दैनाय समाव हांसो हांसोनि दाउदैखौ दाउनि बासायाव दोननानै हांसोखौनो ओ गहोयोमोन आरो नोंथां बेबायदिनो हांसो फिनाय औ न'खरा हांसोखौ बेबायदिनो गहोनानै हांसो फिसाखौ
औ आरो जोंनि दा न'खर सोलिनायाव गोबां माने दाउ हांसो लानानै माने जों एसे फैसा थाखानिफ्राय एसे रेहाय मोननो हादों आरो आंखालनिफ्राय
नंगौ नंगौ नोंथां
नांब्रबगौबाबो जों दाउ थायोब्ला फानब्रबनानै फाननो हाबाय
दाउ अमा अमाखौबो जों फानब्रबनो हायो
फानब्रनो हायो
औ
दावानो जा बोरमायानो जा बांसिनानो बेजोंनो जों न'खर खुंलांनो हायो आरो
नंगौ नोंथां दा गोदोनि बायदि बिदिथ' नंला नोंथां दा आथिखाल जुगाव जोङो बिगियान मुगाजों माने मुलि बायदिसिना बाहायनानै माबाफोर एसे बेराम जायोब्लानो जों मुलि होनानै फाहामनानै दाउ अमाखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां आरो गोदोनि बायदि बिदि दाउफोरा देरनो बा ओ अमाफोरा देरनो दा आथिखाल आथिखाल मुगायाव बांद्राय सम नांला गोदो ओ दा आरो मुलि एसे नुनो मोनो नोंथां
बांसिनानो औ मुलि बाहायो
औ
माने थाब देरनानै थाब फाननो हानाय माबाखौ नायो आरो दाना
माने रांखौ बोरै थाब खामायनो हागोन बेखौ नायो आरोना नोंथां
बिनि गेजेरजोंनो जों गोबां खस्थ'बो मोनो दाउ अमा फिसिनायाव औ अमा मासेनो जों सानसेयाव अमा मासेनो जों आदारखौ बोथिथाम बा बोथिब्रै होनाय जायो बेयावबो जों आदार बायनायाव खरस खालामनांगौ जायो मालाबा थास' हानाय माब्लाबा ओंखाम रुनानै अमानो संना दोननाय सान्दुं अखा नेवसिनानैब्लाबो जों दाउ अमा फिसिनानै माने गंसे न'खरखौ खुंबोनायखौ जों सालायलांनो हायो आरो बिनि खस्थ'खौ माने जों मिथियो
औ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' हारियावनो बर' गामियावनो गोदोनिफ्राय बिदि दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोना नोंथां औ आरो उनाव इयुन फैबाय थानाय आरो इयुन जेनेरेसनाव बेबायदिनो खुंलांबाय थागोनखौ जों आसा खालामो नङा होमबा नोंथां आरो दानियाथ' जोंना बिदि दाउ फिसिनाय अमा फिसिनायनि फारसे गासिबो जों सोलोंथाइ होनायखौ नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां दाउखौ अमाबो दाउखौ बोरै फिनांगौ अमाखौ बोरै फिनांगौ बोरमाखौ बोरै फिनांगौ बेफोरनि फारसे सोलोंथाइ होनायखौबो जों नुनो मोनसै आरो जों दा इयुन जोलैनि इयुन जोलै गथ'फोरखौ फैबाय थानाय फरायसाफोरखौ जोङो बिदि थुलुंगा होनांगोन जे जायफोर दाउ फिसिनाय अमा फिसिनायाव गोसो गोनां बेफोर बायदि सुबुंखौ बेफोरबायाददि फरायसाफोरखौ जोङो माने लामा दिन्थिनानै खिथोन खिन्थानांगोन दे नैबे बे सोलोंथाइखौ लायोब्ला नों बेबायदि खालामनो हागोन नैबे सोलोंथाइखौ लायो अ नों बेबायदि खालामनानै गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन आजिखालि जोङो नुबायदि अमा दाउ फिसिनानैबो जों जोंनि जिउखौ जोबोद खोब मोजाङैनो मा दैदेनलांनो हायो आरो आरो औ बेजोंनो रांखान्थियारि अनसुंथाइ खालामनानै न'खरखौ मोजां रोखोमै दानानै लानो हायो आरो औ
दाउ अमानि बेलायाव जों दा सोलोंथाइ लानानै माबायोबा फिसियोब्ला बांसिन बांसिन मोजांसिन जायो आरो नोंथाङा
फायाबो बांसिन जायो नङा
औ मुलाम्फा जायो आरो गोजां बोथोराव दाउफोराबो
औ खहा जानाया खम जायो आरोना
अ बे बबे मुलिखौ होयोबा दाउआ बेमारनिफ्राय रैखा मोनो बेखौबो जों मोननो हायो
औ
अ बिसनो दै आदार जगायनानै होयोबा दाउआ एसे थाब फाननो हानाय जों मानो माबा मोनो
औ नंगौ नोंथां औ आरो दानि जुगाव जों नुयो जे हांसोआ मोनसेल' जाथिनि हांसोखौ जों नुनो मोनला बेयाव गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनानै फिफैनाय हांसोफोरखौबो जों नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां। गोबां गोबां मुंनि दंसै आं बारा मोजाङै मिथिलायला नोंथां नोंथाङा मिथियो नामा मिथियोबा फोरमायदो एसे
आ मिसे मिथिया हांसो राजा हांसो हांसो पार्टि ना मा होनोमोनबा
औ बेथ' जों गोदोनिफ्रायनो दङ औ औ सिना हांसो सिना
बारा
दाना आंनि खोनानायाव माने गोबां रोखोमनि हांसोआबो गोबां जाथिनि हांसोखौ मोनो। होननानै आं खोनायो आरो नोंथां नाथाय आंबो बेफोरनि एखदमबारे मोजाङै मिथिजोबा आरो सिङाव हाबनानै माबायदि मा मा नाम दं मा रोखोम रोखोमनि दङ बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै आरो नोंथां
नंगौ
आरो जोंनाव दा जिब जुनार नायोबा अमा अमानि औ अमानि फोलेराबो अमानि जाथियाव मान गोबां रोखनि दंस नङा होनोमबा नों
दङ दङ बांसिन अमाखौनो फिनाय नुयो दाना।
औ आरो जोंनियाथ' जों गोदो उन्दै उन्दै समाव अमानि बेसेना खोब खममोन।। अमा फिसानि दामाबो खममोन नाथाय नों दानि बाजाराव दानि हाथायाव जों थांनानै नायोब्ला। ओ बिनि बेसेनखौ जों गोबां बारायनाय नुनो मोनबाय।
थाम रोजा
बायनानै जानांग जायो जों अमा बेदरखौबो नङा होमबा नों‌ थां औ दे नोंथां होनब जों आं नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। जोंहा समाबो जाना फैबाय नोंथां, आरो उनाव फिन सावरायफिननोसै नामा नोंथां?
दे गोजोन्थों।
आ बे